औ नोंथां हेल' औ
नोंथां दा मा खालामासिनो? नै आं ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां।
ए आं नोंथांजों ओ जोंनि बर' हारिनि माखासे फोरबो बा गोनांथार खोथाफोरनि सोमोन्दै एसे बाथ्रा सावरायनोसो नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना अ अ दा जोंहाथ' मोनसे ओ फोरबो दंना नोंथां बैसागु दा बेखौनो आङो नोंसिनि ओनसोलाव बे बैसागु फोरबो फालिनायखौ माबोरै फालियो बेखौनो आङो नोंथांनाव सोंनो सानदों आरो नोंथाङा फोरमायनानै होदो।
अ जागोन जागोन नोंथां दा बैसा सागु फोरबो होनोब्लाथ' बैसागु फोरबोआनो जोंनि बर'नि मोनसे देरसिन फोरबो नङा होमबा नोंथां दा बे फोरबोखौथ' गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थाखायो जिहेथु बेबायदिनो जोंनि गामियावबो दासिमबो फालियो आरोखि ओ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मोननै दङ। बे ओ मा होनो मोनसेया जोंहा ओ सैत्र सैत्र दाननि जोबनाय बा थामजिसे सैत्र बेखौ जोंहा मोसौनि बैसागु होननानै मानिनाय जायो। आरो बे बैसागनि से थारिखनिफ्राय जोंहा मानसिनि बैसागुनानै लानाय जायो। दा बे सै त्र'नि जोबथि सानखालि बा थामजिसे सैत्र' खालि जोंहा बे मोसौ बैसागुआवहाय ओ जों मोसौफोरखौहाय न'नि मोसौफोरखौ जोङो थुखैस्रां लोबस्रां फुङावनो जेन'बा सोरबा सान हाब सान ओंखारनायनि सिगांफोरनिफ्रायनो थियारि खालामखानाय जायो आरो। दा बे समावहाय जोङो गावबा गावनि मोसौफोरखौहाय थुखैस्रां लोबस्रां बेवहाय थाव गुबै आरो हांगारनि मोनसे फोथा बानायनाय जायो आरो बे फोथाखौहाय जोङो ओ मोसौनावहाय फुननानै होनाय जायो। मानो जाहाथे माने बे मोसौखौहाय जेब्ला हाग्रायाव हगार हरनाय जायो अब्ला बेखौहाय गोदोनि दिनावथ' जोंहा हाग्रायावसो हगारोमोन नालाय दा बे फाख्रा सिख्रा नुनानै जेन'बा बै हाग्रानि जिब जुनारफ्रा गिनानै खारनायनि थाखाय बेबायदि खालाम नायजायोमोन आरिखि। शदा बे ओ मोसौखौ थुखैखांनानै थाव गुबै फुनखांनानै आरो बे फोथाखौ थुखांनायनि उनाव जोंहा बेनो माखासे माला गाननाय जायो बे मालायावहाय जोंहा ओ बिदिनो खाथ्रि बिबार, फान्थाव, लाव आरो माखासे बिदिनो थिंखु बिबार बा माबा बिबार गासिबो बिबारफोरखौ जोङो माला खालामनानै गानहोनाय जायो आरोखि ना जेन'बा बैसागु बोथोराव थ' जोंहा खाथ्रि बिबार नांथारगौ हिसाबै जों खाथ्रि बिबारखौ होखाथारनाय जायो बेवहाय आरो बेजों लोगोसे माखासे फिथाइफोर जेनेबा लाव, फान्थाव बेफोरखौ होफानाय जायो आरो दा बेखौ माला गाहोनानै जोङो मोसौखौहाय बे दिनावहाय जोङो खानानै दोनो आरो बेखौ जोङो उदां फोथारावहाय उदाङै गांसो जानो हगार हरनाय जायो नोंथां। दा बे दिनखालि जोंहा मोसौ बैसागुआथ' बे दिनाव जोबनानै थांबाय दाना अखानायैहाय जोङो मानसि बैसागु बा बैसागनि से थारिख बेनिफ्राय जों मानसि बै सागु हिसाबै फालिनाय जायो दा बे दिनावहाय जोंङो फुङावनो सिखारस्रां लोबस्रां गावबा गावखौ जेनेबा साखोन सिखोन खालामनो दुगैस्रां लोबस्रां मा खालामो बेवहाय जोङो गिदिरफोरखौ मान होनाय बेखौ जोङो फालियो आरोखि गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय फालिबोबाय थानाय बायदि बेबायदिनो जोंनियावबो गिदिरखौ उन्दै फ्रा मान होनाय आरो उन्दैखौ गिदिरफ्रा बिदिनो बोसोन बा अननाय होनाय बेखौहाय जोंहा फुङाव ओ मावग्रोनाय जायो आरोखि दा बेजों लोगोसे बेखौ मावखांनायनि उनावहाय जोङो जेनबा
ओ माखासे गोदान गोदान द्रेस जेरै हौवाफ्रा बिदिनो गामसा बिदिनो गस्ला गुफुर आरो आर'नाइ बिदि लानानै आरो सिख्लाफ्रा बा हिनजावफ्राहाय ओ ओखारनाय जायो आरोखि दा बे फुङावहाय ओंखारनायाव जोङो बिदिनो गोदोनि दिननिफ्रायथ' ज' ज' मोसानाय जोंहा दंखायोमोन बिदिनो सेंग्रा सिख्ला मेथाइ खनै खनै खुगा मेथाइ खनै खनै खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरबायदि लानानै जोंहा न'खर न'खर गिदिङोमोन आरोखि दा बेबायदिनो न'खर न'खर गिदिंनायखौ जों ओ जोंनि गामियाव बा जोंनिथिं दासिमबो फालिनायखौ आङो नुनो मोनो नोंथां दा बेजों लोगोसेहाय बे फालिनाय ओ न'खर न'खर मागिनायावहाय दा जोंहा बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो माइब्रानि बा माथानि जौगिसि बेखौ लोंनाय जायो आरोखि आरो बेजों लोगोसे बिदिनो सोरबा अननानै फैसा एसे बा दाउदै बा माइरं बिदि हरो आरोखि नोंथां दा बे बैसागु बैसागु होनोब्लाथ' जोंहा मा ओ बिदिनो उन्दै बा बैसोजों बेयाव खोथा गैया आरोखि जोङो उओन्दैनिफ्राय लानानै बिदिनो बोराय बुरै आबै आबौ जानायसिमहाय बे बैसागु रंजानायखौ फालियो आरो
दा बे जोंनिथिंहायहाय बा जोंनि ओनसोलावहाय बे बैसागु दानि दिनाव बिदिनो स्नि दिन बा दाइन दिन बिसिमल' फालिनाय जायो आरोखि खिन्थु गोदोनि दिनावहाय जोङो दान मोनसे बा बैसो फाग दान मोनसेखौ जों फालिजोबो होननानै खोनायोमोन। ओ बैसागु होनो होननानै बुङोब्ला बैसागु फोरबोआ मोनसे मानि आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो आरो बेयो जेन'बा बैसागु फोरबो जोबनायनि उनावनो जोङो बिदिनो माइ गायनाय बा दुब्लियाव खामानि ओंखारो नालाय दा बे दिनावहायनो जोङो दुब्लियाव ओंखारनायनि सिगां बैसागु फालिनाय जायो आरोखि मानो होनो ब्ला जोङो बिदिनो बेनि उनावहायथ' जोंहा सम मोनला नालाय गावबा गाव बिदिनो रंजा बाजा खालामनानै सम हगारनो जोंहा सम मोना बेनिखायनो बे बैसागुखौहाय
आबाद मावनायनि सिगां बा ओ दैज्लां हाबनायनि सिगां बे बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोखि दा नोंथां जोंनिथिंथ' बिदिनो बैसागुखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थाखायो बेबायदिनो नोंथांमोननिथिंबो बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालियो बेखौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां अ दे बिदिब्ला नोंसिनिथिंजाय बैसागुखौ माबायदि फालियो बेखौ आंनो फोरमायना होदो नोंथां
अ अ नोंथां आं बिदिब्ला खोनासंलांदो आं जोंनिथिं बैसागु फोरबो जेनाखि बर'नि गाहाइ फोरबो बेखौ माबोरै फालियो बा फालिबोदों बेखौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनानै होनो होसै जे बैसागु बैसागु होननानै बुङोब्ला बियो मोनसे बर' फोरनि थाखाय एंगारनो हायै मोनसे गुबै फोरबो बा गाहाइ फोरबो बे फोरबोआ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ आबौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोजाबाय थादों होननानै खोनाबोदों बा दासिमबो फालिबाय थोबो जादों। दा बे बैसागु फालिनाय बे फालिनाया जोंनि जायगायाव दासिम जोङो स्नि दिन फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय गोदोनि समावहाय ओ जेनाखि ओम जि दिन जिबा दिन गाहामसिम फालिनाय फालिबोदों होननानै जों खोनानो मोनदों दा नैबे बैसागु फोरबो फालिनाय बेयो जायनाखि जोंनाहाय ओ थोंजोङै आबादजों सोमोन्दो गोनां मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बे बैसागु फोरबो बे जोङो जों दैज्लां बोथोर बा जोङो ओ अखा हानाय बोथोरनि सिगां बोथोरनि सिगां बेखौ फालिनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दैज्लां फैनाय लोगो लोगो ना अखा बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो जोङो माइखौ गायनाय जायो दा बैनि सिगांनो जों बैसागु फोरबोखौ जोङो रंजा बाजायै खुंग्रोनाय जायो दा बे बैसागु फोरबो फालिनाया जोंना सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय जागाय जेनो दा बै सैथ्रजनि जोबथा दिनखालि बा संक्रान्ति दिनखालि बेखौ सैथ्र दाननि जोबथा दिनखौ मानि संक्रान्ति दिन होननानै जोङो मानिनाय जायो बै दिनावहाय जोंनि न'खर बर' न'खर न'खरफोराव फुंनिफ्रायनो सिखारजेननायफ्राय जे जोंहाय माखासे ओ जेनाखि दोरोङारि ओ जेनाखि नेम खान्थिरि हिसाबै जोङो न'आवहाय जेनाखि गाज्रि मानसिफोरनि नोजोर नाङा होननानै ओ जेनाखि रायदों रायदों बिलाइ मोखोना बिलाइ खाथ्रि बिबार बेखौ जोङो लामानि दरखं गलि न'फ्राव जोङो थेबनानै होग्रोनाय जायो ओ बेनि उनावहाय जोङो जेनाखि ओ बै सैथ्र दाननि जोबथा सानखौ जोङो मोसौ बैसागु होननानैबो फालिनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो फुङावनो खाखांनायनि उनावहाय जोङो मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लांनाय जायो बै थुखैनो लांनाय समाव समावहाय मोसौखौ थाव गुबै आरो हांगारजों फुननानै होनाय जायो ओ आरो बेयावबो मोनसे फोथाय
मोसौफोरनाव नैबे गोदान बोसोरावहाय बेमार आजार जाया बेनि थाखाय जोङो मोसौ सौखौ हांगारजों फुननानै जोङो दैमायाव ओ थुखैनो लांनाय जायो बेबायदिनो बै मोसौखौ थुखैनाय समाव जोंहा बेहाय मोनसे खुगा मेथाइ दङ जाय खुगा मेथाइआ जोबोद मोजां बेनो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिफा बलद बायदि जा बिमा गायदेर बायदि दाजा बेफोरबायदि होननाय जोंनाव खुगा मेथाइफोरा दङ दा बैफोरबायदि मोसौखौ जों थुफैखांनायनि उनावहाय जोङो गोदान दुरुंफोरखौ जोङो मोसौफोरनो गानहोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ बैदिनखालि उदाङै गांसो जाहोनो थाखाय हगारनाय जायो आरो बेनि उनावनो जोङाहाय ओ जेनाखि सेथि सानखालि जोंहा दंबावो बे संक्रान्ति सानखालिनो ओ बेनो जाहैबाय गोखा गोखै जानाय बै गोखा गोखै जानाया जाहैबाय मोनसे गोदोनिफ्रायनो जेनावखि फालिबोनाय नेमखान्थि जाय नेमखान्थि बि नि सिङाव जोंहा फोथायनाय दङ जाहाथे नैबे गोदान बोसोराव जोंनि देहायाव गाज्रि बेमारा जाया सोदेरफाया बा हाबदेरफानो हाया बेनि थाखायहाय जोङो माखा से हाग्रा बंग्रा निफ्राय मोननाय मैगं जेरै खिफि बेन्दों, मानि मुनि, बोराय थखन, बुरै थखन, लाफा सायख' बेफोरबायदिनो गोबां हाग्रायाव मोननाय मुलि आरि बिफांफोरनि बिलाइ बायदिफोरखौ जोङो खा नानै बेखौ दाउ बेदरजों बा अमा बेदरजों जोङो एवनानै जानाय जायो बोसोराव खनसे दा बेबायदिनो जोंनाहाय संक्रान्ति दिना बा सेथि सान बैसागुआ जोबनानै थाङो बेनि दिननि उनावनो जोंङाहाय मानसि बैसागु जेनाखि बैसाग दाननि से अक्ट' बेनिफ्राय जों बैसागुआ जागायजेनो बै मानसि बैसागुआव जेनाखि जोंहा गिबि फुंनि समावनो जोङो मोनसे हाबाफारि लानाय जायो बेनो जाबाय गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय होनाय आरो फोरा गेदेरफोरखौ खुलुमनाय बेबायदिनो जेनाखि सोमोन्दो लानाय बा अननाय होलाय होलायनाय लालायनाय बैफोरबायदि हाबाफारिया फुङावनो मावफुं जा यो बेनि उनावहाय बयबो गोरोबलायना बा बयबो बोराय बेन्थ' उन्दै उनला गासैबो बेयाव बैसोनि फाराग गैयाजासे बयबो ज' ज'यै गाव गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै हौवाफ्रा गामसा आर'नाइ बायदि गानो आरो बेबायदिनो हिनजावसाफ्राबो दख' ना दख'ना बिदन आ फास्रा बेबायदिनो ब्लाउस गोजा बिदि गाननानै ओंखार बोयो आरो बेबायदिनो हिनजावसाफ्रा खाथ्रि बिबार खर'आव थुयो बेबायदिनो समायना रमायना बयबो गानफब जोमफब ओंखारलायो आरो बेबायदिनो खाम, जथा, सेरजा, सिफुं लानानै न'खर न'खर गि दिङो बै न'खर न'खर गिदिंनायाव जोंनि बर'नि माखासे दामग्रा आगजुफोर खाम, जथा, सेरजा, सिफुं ओं बैफोर थरखा बेफोरबायदिखौ जोङो लानानै दामो बेबायदिनो जोङो खुगा मेथाइ खनै खनै जोङो गामिनि साफ्रोमबो न'खरावनो जोङो गिदिङो आरो बैसिनाव गाहाम हामलायनाय बैसागुनि जासिहैयो बेबायदिनो न'खर न' खर हाबनाय समावहाय सोरनावबा बे समावहायथ' बयनावबो न'ख राव जेनाखि माखासे लोंग्रा लोंग्रा फेग्रा मुवा बानायनाय जा यो बेखौ जौ होननानै बुंनाय जायो बे बै बेखौ बायदि रोखोम माइरंजों बानायनाय जायो बेखौ माइब्रानिबो बानायनाय जा यो माथानिबो बानायनाय जायो बेबायदिनो बयनिबो न'खराव मोननाय जायो बेबायदिनो लोङै जायै बे बैसागु फोरबोखौ रंजा बाजायै हगारनाय जायो बे बायदिनो बैसागु बोथोरा जोंनि ओनसोलाव फालिजाबोबाय था दों दा बेबायदिनो जोंनि जोंनि ओनसोलाव जोङो दा बैसागु बोथोरखौ स्नि सानसिम फालिनाय नुनाय जादों बेनि अनगायैबो